हेलौ।
लांदां
हेलौ औ। खोनादों दा नोंथां।
औ। औ खोनादों।
औ होमब्ला जोङो माने ओ मानि सोमोन्दै राय्लायनो एसे नोंथाङा फोरमायना होयोब्ला।
औ दायो नोंथाङा फ्रिबोला अनला ओंख्रि बर'फोरनि जा दोरोङारि ओंख्रि बेखौहाय ओह। सावरायनो सै।
औ जागोन दे। अब्ला नोंथाङा एसे बुं बुं औ।
औ। बुंलायनोसै। बर'फोरा गोदो गोदनिफ्रायनो ओंख्रि संनानै लाबो अनला ओंख ख्रियाबो बर'फोरनि जे। दोरोङारि ओंख्रि जाय ओंख्रिखौ खोनायोब्ला बर'नि होननानैनो सिनायथि खौ जोङो मोनथिनो हाखायो। लांदां। अब्ला नैबे ओंख्रि खौ बर'फोरा ओ गोबां गुबुन गुबुन आदबै आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंफोरजों। ओ लगायनानै जमा संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ।
बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो अनलाखौ मेवाय जानाय बेनि फ्राय मुला मुला गोरानजों जानाय बेनि फ्राय बेवहायो माखासे बे बेदरफोर जेरैहाय दाउ बेदर अमा बेदर आरो ना होनानै जानाय बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। अब्ला आङो नैबे अनला ओंख्रि संनायखौ जोंनि ओनसोलनि आदब खौहाय एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथांनो।
औ जागोन दे
दा जोङो गिबियाव अनला ओंख्रि संनोब्ला जोंनो अन गुन्दै नांगोरगौ जायो खौ जोङो माय रं बाक्सा। एबा माथा माइरंनि ओमफ्राय बानायनाय जायो। गिबियाव माइरं बे माथा माइरंखौहाय जि जेसेबां नांगौ एसेबां जखानि लानानै। दैयाव द से सम सोमनानै दोननाय जायो। नैजिबा। थामजि मिनिट सोनि थाखाय। बेनिफ्राय जेब्ला नैबे माइरंआ एसे गुरै जागोन अब्ला बेखौ जोङो उवालाव नङाब्ला गायहेर सरि ओ दिंखियाव। सौनाय जायो। अब्ला बियो गुन्दै जायो आरो बेनिफ्राय अ बेखौहाय जोङो मेवा मेवाजों जानायनि सोमोन्दै आङो फोरमायनोसै दा बे मेवाखौ जोङो औवा सुबानिफ्राय मेवा गोरलैखौ दानना लाबोनानै बेखौ मोजाङै बिगुर जिरनानै हानानै लाखांनायनि उनाव बेखौ गि बेयाव सारायाव ओं खारैजों एवनानै लाग्रोनाय जायो। बेवहायो जोङो बानलु आरो सामब्राम गुफुर बेखौ होनो हायो मस्ला महरै। बेनिफ्राय जेब्ला नैबे ओ खारैजों मेवाखौ एसे एवदबना लानानै बेयो मेवाइया एसे गुरै जायोब्ला बा रुयोब्ला ओ बेवहायो दै होनानै होनाय जायो। ओं बेनि उनाव बियो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला बै देनानै लानाय अन गुन्दैखौहाय ओ बेयावबो फ्रि फ्रि आखाइ मोनसेजों सारनानै होनाय जायो औ बेनिफ्राय गुबुन थाइसे आखाइजों जोङो खोस्लिजों नङाब्ला खाद' नङाब्ला सागंफोरजों एरग्लिनानै होबाय थानो गोनां जायो जुदि बेबायदि खालामनाय खालामनानै होआब्ला अन गुन्दैया लाथा खायो। अब्ला बियो मोजां अनला ओंख्रि जानाय नङा आरो लद्रा लद्रि महर जागोन
औ औ
फ्राय बेखौ होखांनायनि उनाव जोङो माब्लाबा गंगार दुन्दिया ओ जेखौनिखि गंगार मस्ला होननानैबो बुंनाय जायो बेफोरखौ होयोब्ला नैबे अनला ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो आरो
औ
बेयाव जोङो दाउ बेदर नङाब्ला नाखौबो होनो हायो आरो आं बे आदब हो ओ होफानायखौहाय बुंफाबाय थायासै।
औ औ
ओ जुदि होनायमोनब्ला बेखौहाय गिबियाव दाउ बेदरखौ होनोब्ला गिबियाव बेखौ सामब्राम बानलु होनानै एवग्रोना ला नानै उनावहाय जेब्ला नैबे अनलाखौ होखांगोन ना अब्ला बे गोदौनायाव बेखौ होसननो हायो आरो
औ औ
बिदिब्ला नोंथाङा नोंसोर नोंथांनि ओनसोलनि अनला ओंख्रि जानाय आदबखौ एसे फोरमायनो हागोन ना
औ जागोन नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि जोंनि ओनसोलावबो माने बिदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरोना ओमफ्राय अनला ओंख्रि संनायनि माने गुबै बै मुवा खारै खारैनि बागै आं एसे बुंनो सानदों औ खारैआ जेनेबा जों बेखौ माने गुबुन हारिया बेखौ खार होननानै बुंबाय बरआव जों बेखौ खारै होनबाय खारैखौ माने ओ जोङो नायोब्ला माने ओ गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन-गुबुन महर एबा गुबुन-गुबुन ओंख्रियावनो होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बे बरनि गुबै जेनेबा अनला ओंख्रियाव जुदि खारैयानो गैयाब्ला बे माने अनला ओंख्रिनि महर एबा अनला ओंख्रिनि बै मोनजानायनि टेस्ट बेखौ जों माने मोननो हानाय नङा आरो दा बै खारैखौ जों माबोरै दिहुननानै लाग्रोयो बिनि बागै बिनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानदों ओ खारैखौ जोङो जेनेबा जोंनि ओनसोल ओनसोलनि खोथाखौ बुंनोसै आङो जोंनि ओनसोलाव खारैखौ जोङो ओ सबाइ सबाय एबा सबायाइखौ जोङो जेब्ला मारा होनानै सबायनि जै बै जे बिगुर एबा देन्थाफोर थायो बेखौ जों सावनानै जों माने बेनि हाथफ्ला एबा माने जे सावनानै जे थालाङो अर खामनानै जे थालाङो हाथफ्ला बेखौ जों माने सोमनानै दोननानै
खोनानो मोनाखै नोंथांनि राय्लायनायखौ